बाहादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ आं बे समाव नोंथांखौ गोसोखांनानै फन खालामनाया जे ओ गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो फन खालामदोंमोन नोंथाङा बे समाव फ्रि दं दङ ना
औ नंगौ नोंथां औ दङ'
जोबोद मोजां बिदिब्ला आङो मोनसे जोंनि गेजेराव बर'फोराद आरो मोनसे आबादारि हारि होननानै मिथिजानाय हारि बेनिखायनो
नंगौ नोंथां
जाय आबादखौ मावनानै आथिखालाव रां आरजि आरो सिगां समावबो रां आरजिदोंमोन दा बेनि सायाव जों सावरायनाय नङा होनबा नोंथां औ आं अब्ला टपिकआनो जाहैबाय जों फाथो आबाद
माबोरै मावो आरो माबायदि बेसेनाव फानानाय जायो आरो बे फाथोखौ मा खालामो जों बे सोमोन्दै एसे मिथिनाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
थारैनो अब्ला आं नोंथां सोंथि खालामनोसै। औ खादों दा फाथो आबाद खौ जोङो माब्ला आरो माबायदि जायगायाव मावनाय जायो
औ नंगौ नोंथां। ओ फाथो आबादखौ नोंथां दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो नोंथां।
दैज्लांनि मा दाननिफ्राय जोङो ओ स्टार्ट खालामनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां ओ बेबायदिनो फाथो आबादखौ जोङो दा ओ दा जोंना ओ बे बेबायदिनो दैज्लां बोथोरावथ' मावनाय जायो बेबायदिनो जोंना ओ गावब गाव जि गोसो जि बोथोराव जि टाइमाव मावनो हायो बेबायदि मावो आरो नोंथां।
औ औ।
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो फाथो आबादखौ ओ बेबायदिनो गोबां सुबुङानो मावनाय जायो।
मानो मावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव?
औ बेबायदिनो जोङो फा औ।
माबायदि ओ आदबै मावनाय जायो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां। ओ फाथो आबादखौ नोंथां गिबियावनो जोङो ओ हाल एबा ट्रेक्टरजों जों गिबियावनो हाखौ एवग्रोनानै लानांगौ जायो नोंथां। ओ गिबियावनो एवखांनायनि उनाव जोङो मा बेबायदि हाथाइ बाजार निफ्राइ बा नासारि फोरनिफ्राइ लाबोनानै जोङो फाथो बेगर फारसेनि जोलै लाबोनांगौ जायो। बेखौ जोङो ओ लाबोखांनानै बेखौ ओ फोनाय जायो आरो नोंथां। ओ फोखां नायनि उनाव बियो बेबायदिनो सप्तानै बा सप्ताथाम थनानै बियो गोरलै गोरलै बिलाइ रोदोमनाय जोङो नुनो मोनो। ओ बेखौ बेखौ जोङो एसे देरोब्लाथाय नों थां एसे दे एसे देरोब्ला बे खौ जोङो ओ फुनानै मुथा मुथा खालामनानै जोङो हाथाय बाजार बा गलाफोराव जोङो फानहैनो हायो नोंथां।
औ फाथोनि गोलैखौ औ जाय जाय रोजा अ बेखौ जोङो फुख्ल'नानै आरो नोंथां खायसे खायसे सुबुंफोरा मा बेखौ ओ बा गोरलै गोरलै बेबायदि बिदिनो फाननो थाखाय गोरलैयावनो फाननो थाखायनो जों फोनायबो जानो फोनायबो नुनो मोनो नोंथां
जोंनि मानसिफोरा बेबायादि थोलाय बिलाइखौ जानाय खौ मोनोथ' सोरबा ओंख्रि गोबाब जायो सोरबा ओ भाजा एवनानै जायो।
नंगौ नोंथां। ओ फाथोखौ फाथो होनोबाथ' जोङो गासिबो सु जोंनि बर' सुबुं माहारियानो जा फाय नङा होमबा नोंथां? औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ फाथ थोखौ ओ जोंनि गासैबो बर' सुबुंफोरानो जाखायो नङा होमबा नोंथां। औ बेबायदिनो जोङो फाथोखौ जोङो गावबा गाव जोंनि गावबा गाव न'आवनो जोङो जानो थाखाय बा बेयावनो ओ एसेबाबो जों मावना लानाय खौ नुनो मोनो नोंथां। आरो खायसे खायसे सुबुंफोरखौ मा ओ बेबायदिनो गोबां गोबां ओ ओ आबाद मावनानै फाथोनि आबाद मावनानै जोङो बेफार फालांगिनि थाखाय ओ ओ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
दा जोङो फाथो ओ फाथो आबादखौ
औ खोनायासै नोंथां खोनायासै नोंथां।
मबेला नेट नांआखै हेलौ
औ खोनादों।
माने आं होनदों बे फाथोखौ गायजेननायनिफ्राय जे मा माखासे दाननायसिम सम बेखिनि समाव समा बेसे गोबावजों दानजायो बेखौ सोंथि खालामदों आं नोंथां
औ नंगौ नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो फाथ फाथोखौथ' जोङो बेबायदिनो फोनायनिफ्राय जों जागायजेननायनिफ्राय जोङो ओ बियो मांखोनै नांगोन नोंथां।
मान मानखोनै ना?
औ मांखोनै नांगौ नांगौ। बेबायदिनो जोङो फाथोखौ औ।
दैयाव दैयाव समनाय सोमनाय जायोना?
थां बेबायदिनो जोङो फार्स्ट ओ गिबियावनोथ' जोङो बेबायदिनो फिसा फिसा गोरलै बिलाइफोरख खौ जोङो फुनानै मुथा खालामनानै फाननाय जायो नोंथां आरो बेखौ जोङो मा बे बिफां बे फाथोनि बिफाङा जुदि देरोब्लाथाय जोङो फाथोनि बिलाइखौ जायो नोंथां। ओ खानानै जोङो फोराननाय जायो ओ फो फोराननानै जोङो जायख खौ जोङो नारजि होननानै बुंनाय जायो बर'नि ओंख्रै। नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ बेबायदिनो जोङो नारजिखौ जोङो अमा बेदर आरो गाव गोजाबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो ओ नों थां ओ फाट ओ बेबायदिनो नारजि नारजिखौ जोङो बेबायदिनो मानसि थैनाय बेयाव जोङो नारजि अरगारनाय मोनसे नेम दंखायो जोंना गोदोनिफ्रायनो बेयावबो जों जोंङो नारजिखौ बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो नोंथां नारजिखौ बे बेबायदिनो खासाव जोङो बाहायनाय जायो मानसि थैनायनि खासाव ओ जायखौ जोङो नख खर नखर ओ एसे एसे खांनानै ओ बेबायदिनो बुरजा खालामनानै जोङो कासाव जोङो बे ओ मानसिफोरखौ जाहोनायखौ जों
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माने बयनिबो न'खर फ्राय एसे एसे
औ औ नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव माने नोंथां गासिबो सुबुं माहा गासिबो सुबुंफोरानो माने न'खराव फाथो आबादखौ एसे एसे मावनाय मावनाय जाखायो नाला खाय नोंथां ओ बिनिखायनो मावाब्लाबो नोंथां खायसे खायसे सुबुंफोरा मावाब्ला नोंथां बेखौ फाथोनि बिलाइखौ जोङो खानानै फोरना दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बिनिखायनो नोंथां सोरबाफोर न'खराव बा सुबुंफोर थैयोब्ला ओ बेबायदिनो ओ कासफोराव जोङो न'खर न'खर बेबायदिनो फा ओ नारजिखौ खांनानै एसे एसे खांनानै जोंङो ज' खालामनानै ओ कासाव सुबुंफोरनो ओ होनाय जायो आरो नोंथां
नांगौ मानो होनब्ला बे मोनसे समाजा
समाजारि सोलिबोनाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो बेजों लोगोसे नोंथां ओ बे जाथ'बाय बेनि उनाव जोंङो फाथो जे ओ खौ जे आथिखालाव जों बाजाराव फानो बेनि बेसेना बेसेबा बां बेखौ माबायदि हिसाबाव फाननाय जायो
औ नोंख' औ नंगौ नोंथां आथिखालावथ' जोंना ओ फाथोनि बाना ओ फाथोनि बेसेना बेबायदिनो जोंङो फाथो मुथा मुथा खालामनासो फान नाय जायो नालाय नोंथां ओ बेबायदिनो जों मुथासेयाव जि रां आरो बेबायदिनो मुथानायाव जोङो मुथानायजों जोंङो नैजि रां बेफोरबायदि जोंङो
अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बे मुथाखौ अजन खालामलायनानै
ओहो औ नोंथां ओहो बेफोर बायदि ओ उजान खालामनानै जोंनि ओनसोलाव फाथोखौ सुनाय जाया मानो होनोब्ला ओ फाथोखौ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो मुथा मुथा खालामनासो ओ स ओ बेबायदिनो फाननायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ थारैनो अब्ला मुथा औ थारैनो दा नोंथां माखासे नै जोंनि ओनसोलाव बे फाथो खौ माब्लाबा ओ सुखांनायनि उनाव खावरानिया बेसेना आलदा जायो आरो जायफोर मोजां मोननाय बेनि बेसेना आलदा जायो आरो माब्लाबा ओ दैबानाफोरजों लोमनानै जे माब्लाबा गोसोम जायो बे फाथोनि महरा खालारा दा बेफोरबायदिनो बेसेना गुबुन गुबुन दा नोंथांमोननियाव बेफोर बेसेनफ्रा गुबुन गुबुन जायो ना जाया
नोंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' फाथोनि बेसेना एसे खमानो नोंथां ओ ओ बेबायदिनो एसे बे ओ एसे बुजाबो जायो ओ बेबायदिनो मोजां बा मोजां जोलैनि फाथोफोरा एसे दामबो मोननाय जायो आरो नोंथां
नंगौ
औ नोंथां जोङो फाथोखौ जोंङो ओ बेबायदिनो जोंङो ओ फाथोखो दान खांनायनि उनाव जाय फाथोनि देथाखौ जोंङो दानखांगोन नोंथां दानखा नायनि उनाव बेखौ जोंङो ओ फख्रि बा ओ बेबायदिनो मोनसे गुवार ओ दै दैमाफोराव जोंङो सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां फाथोनि देन्थाखौ
नंगौ
औ जोंङो फाथोनि देन्थानिफ्राय जोंङो ओ दिरुं बानायनाय जायो नोंथां ओ बे दिरुंखौबो जोंङो बेबायदिनो हाथाइ बाजाराव फाननानै गोबां रां मोननो हायो नोंथां गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो ओ ओ बेखौ जोंङो बे दिरुंखौ जोंङो जेरै जोंनि मोस ओम गलियाव खानाय दिरुं मोसौनो खानाय बेखौ जोंङो ओ बे फाथोनिफ्रायनो
आथिखालावबो मसौ दुंरुं खौ नोंथांमोननि ओनसोलाव फाथो दिरुंनिखौनो बाहायो नामा औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ गासैबो सुबुंङानो ओ फाथोनि नंगौ थारैनो अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालावबो जोंनि बर' फोरादि माखासे गोदोनि समाव फागा सानाय होनोमोन बे दुरुं सानायखौ गोजाम समाव दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि फागा सानाय हाबाया दासिमबो थांनानै दं नामा
ओ नोंथां बेफोरबायदि फागा सानाया ओ एसे खमसै जोंनि ओनसोलाव खि बेबायदिनो गोबाङानो ओ दा मोसौ मोसौनि फागा जायखौ जों मोसौ मोसौनो मोसौखौ गानहोयो दिरुं बेखौ जोङो फागा फागा सायो आरो मोसौनो गलियाव खानानै दोननाय दिरुं जे थायो नङा होमबा नोंथां औ बेखौ जोङो बे फागा फागा सायो आरो बे फाथोनि फाथोनिफ्राय मोननाय खुन्दुंजोंनो औ ओ बेबायदिथ' जोङो मोसौ होनाय समावथ' जोङो मोसौ मोसौ मोसौनो दिरुं दिरुं जेनेबा मोसौखौ जोङो बेबायदि दोनदाल होनायाथ जोंना आलदा दिरुं दङ नोंथां जायखौ जों हाथाइ बाजाराव जोङो बाय नानै लाबोना
नानै लाबोनानै जोङो बेखौ ओ मोसौनो दोनदाल होनाय जायो नंगौ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
औ नंगौ नोंथां
फिन उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामो नोंथांखौ
बेबायदिनो फाथो आबादनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
थारैनो दे‌ अब्ला नोंथां दोनदिनि